हेलौ
हेलौ नोंथां। नोंथांआ खोनादोंना?
गोजोन मोनाबिलिनि नोंथांनिसिम आं साबायखर बावनाय जाबाय ।
औ नोंथां।
माबाफोर बुंनो सानदों नामा?
औ औ नोंथां। ओ आं दिनै जोंनि अ नोंथां बुं
आं नोंथांनाव ओरैबायदि ओ सोंनो सानदों जे बर'नि आबाद मावनायनि सोमोन्दै । फोरमायनो खावलायनो सानदों नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां फोरमायनो हागोन। बिदिब्ला आंङो जोंनि बर' हारिया गोदोनिफ्राय दासिमाव माबोरै ओ माइ आबाद एबा आबाद माव मावो मावबोदों बेखौ एबा माबोरै मावो जों माइ आबादखौहाय माबोरै गायो बिनि बागै आं नोंथांनो फोरमायनोसै । ओ गिबियावनो जोंहा । गिबियावनो जोंहा ओ बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर'फोरा । आबाद मावनानै जाग्रा हारि । जोंनि बर' हारिया गोदोनिफ्रायनो माइ आबाद मावनानै जाग्रा हारि। ओ गैजायै हारि जानायलाय गोरिब न'खराव एसे गोरिब जानायनि ओ थाखाय एबा सोरबा ओ माहाजोन सुबुंफोराबो ओ आबादखौ मावो ओ आबादखौ मावनाय जायो गिबियावनो जोङो जोंनि बर' ओ हारिनि सुबुंफोरा
आबाद मावनो थाखाय एबा माइ आबादखौ खालामनो थाखाय माइ आबादखौ खालामनो थाखाय ओ सिगाङावनो जोङो दुब्लियावहाय दुब्लिखौहाय दब्लायसे अ खारहायनानै लाग्रोनांगौ सिगां समावनो आ खारहायनानै लाखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौहाय ओ हाया जोंनिया मोजां मोजां जानो थाखाय गोबाव सम दोननांगौ जायो आ बिनि उनाव जोङो खारायखांनायनि उनाव जोंनि बे आ माइखौ खोथियाखौ फोनो थाखाय जोंहा खोथियाखौहाय नांगौसेबां लानानै जोङो बे खोथियाखौ हाय
सोमनानै दैयावहाय सोमनानै दोननांगौ ओ एसे ओ नै सप्तसोनि थाखाय नङाबा थाम सप्तसोनि थाखाय जोंहा बे माइखौहाय सोनानै दोननांगौ ज सोमनानै दोननांगौ जायो जाहाथे जोंनि माइआहाय ओ गिसि जानानै बुगानानै खोथिया एबा ओ माइ रजनायाव मोजां जायो ओ बिनि उनाव जोंहा जेब्लानाखि खोथियाया ओब गाजा हरो खिलियो सोमनानै लाबोयो अब्ला जोङो बे गाजा गाजा बेरनाय खोथियाखौ बोखांनानै दैनिफ्राय बोखांनानै सानसेनि थाखाय जोङो ओ बाहेरायावहाय लखबनानै दोननांगौ जायो जाहाथे बियो एसे दै सरनानै ओम मोजांसिन जायो। बिनि उनाव जोङो ओ जोंनि बे खारायनानै दोननाय खोथिया थिलिखौ ओ जोङो मोसौजों नङाबा ट्रेक्टरनि हेफाजाबै जोङो बेखौ हा हालेवगोन सानसे ओ दसे समनि थाखाय जोङो बेखौ दसे समनि थाखाय जोङो बेखौ ओ माव-माव-मावनांगौ जायो बिनि उनाव जोङो ओ आबाद मावनो ओ खोथिया फो खोथिया फोनो थाखाय जोङो खोथिया फोनो थाखाय जोङो ओ बे दुब्लियावहाय फोहैनांगौ जायो जोंनि बे खोथियाखौ ओ ओमफाय बिनि उनाव जोङो जेब्ला जोङो हालेवखांगोन अब्ला जोङो बेवहाय ओ खोथियाखौहाय
खोथियाखौहाय ओ हालेवखांब्ला जोङो बे खोथियाखौ फोहैनांगौ जायो। फोहैयोब्ला जोङो ओ‌ बेखौहाय फोनाय समाव जोङो बेखौ आखाइजों सारनानै होनांगौ जाहाथे गरफा गरफा जोंनि बे दुब्लियावहाय गासिबावबो ओ रानसारनानै थायो बिनि उनाव जों जोङो रानसारनानै थानायनि उनाव रानसारनानै थानायनि उनाव जोङो ओ बे खोथियाखौहाय ओन से मान्थनि उनाव नङाबा नै सप्तानि उनाव जोङो नाय दुब्लियाव थांब्ला नुगोन जे ओ बे खोथियाहाय ओ रजबाय जेब्ला बे खोथिया रजयो अब्ला जों बेखौ गोजों ओ गोजौ जाहोनांगोन जाहाथे जोंनि ओम माइ आबाद खालामनायाव बे खोथियाहाय ओ फुयोब्ला गायनायाव मोजां जायो। गायनायाव मोजां जानायनि थाखाय जोङो बे खोथियाखौ जौ होनांगौ जायो जों बे खोथियाखौ फोनायावहाय दैबो एसे एसे सोनानै होनांगोन दुब्लियावहाय जाहाथे ओ जोंनि बे खोथियाया मोज मोजाङै सोमखोर जानानै फैयो ओ बिनि उनाव जोङो जेब्ला खोथिया देरबोगोन अब्ला जोङो बेखौहाय ओ जों सुबुं माहारियाहाय ओ ज ज लोगो लानानै बा सोब्ला सोरबा ओ थाखा फैसा होनानै सोरखौबा लाद लाथनानै ओम ओ बेखौ खोथियाखौ फुहोगोन खोथिया फुहोखांनायनि उनावहाय जोङो ओ जोंनि माखासे दुब्लिखौहाय ओ हालेवनानै लागोन ट्रेक्टरजों ट्रेक्टरजों ओ हालेवनानै लानाय बे जोंनि हायावहाय जों बे खोथिया फुनानै लानायखौ ओ जोङो गायहैनांगौ जायो जाहाथे जोंहा ओ उन समनि थाखाय माइ मोनहैयो मोजाङै मोजां बेनि थाखाय जोङो सम मथे मावनानै लानांगौ जायो। जोङो बे दुब्लिखौहाय माइ गायनां गौनि थाखाय ओ हाखौ गोमोन खालामनानै लानांगौ जायो ओ ट्रेक्टरनि हेफाजाबै नङा बा मोसौनो नि हेफाजाबै मोसौ हालिजों हाल एवनानै आथिखालनि जुगावथ' जोङो मोसौजों हाल एवनायखौनो नुनो थांलिया ओ दानि जुगाव जोङो ट्रेक्टरजोंसो हाल एवनाय नुनो मोनो ओ बेबायदिनो जोङो ओ जोंनि बे माइ आबादखौ गायनाय जायो ओ बिदिब्ला नोंथाङा ओ एसे सासे बर'नि सासे गेदेमा सुबुंनि जिउ खौरांनि सोमोन्दै बुंनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां। आं दा बर'नि सासे गेदेमा सुबुंनि सोमोन्दै सावरायनो सानदों। बिथांखौ आं सावरायनो सानबाय बिथाङानो जाबाय रुपनाथ ब्रह्म। रुपनाथ ब्रह्मआ ओरैबायदि दि समाव बर' हारियाव जोनोम मोनदोंमोन दि। बै समाव बर' हारिखौनो मुगैयोमोन गुबुन हारिनि मानसिफोरा। बे समाव बर' हारियाव लेखा फरायनाय जेबो गैयामोन। एबा लेखा फराजों जेबो सोमोन्दो गैयामोन। अगियान हिसाबैसो दङमोन। बै समाव बिथाङा जोनोम मोनदोंमोन। दानि क'क्राझार जिल्लानि आदाबारि गामियाव। जिदाइनजौ गुजिगु माइथायाव। बिथांनि बिफानि मुङा जाबाय दजेन्द्र नाथ ब्रह्म आरो बिमानि मुङा खोदोमस्रिमोन। रुपनाथ ब्रह्मआ बै समाव फरायनाय समाव गामियाव एल पि स्कुल गैयामोन। एल पि स्कुलनि गैयिनि थाखाय बिथांनि बिफाया न'आवनो सासे फोरोंगिरि लाखिनानै बिथां खौ बुंदोंमोन गावनि आदाबारि गामियावनो बेनि उनाव जिगुजौ जिब्रै मायथायाइयाव बिथाङा बे ब्रै थाखोखौ उथ्रिसार जायो ब्रै थाखोखौ उथ्रिसार जाखांनायनि उनाव जिगुजौ जिब्रै माइथायाव धुब्रि हाइ स्कुलाव ब्रै थाखोआवनो फरायहैयो। आरो बेबायदियैनो फराय फरायै जिगुजौ नैजिब्रै मायथायाव बिथाङा गुवाहाटीनि कटन कलेजनिफ्राय बि ए आनजादखौ उथ्रिसार जायो। आरो बिनि उनाव जिगुजौ नैजिबा मायथायाइयाव कलिकातानि प्रेसिडेन्सि कलेजाव एम ए आरो बिनि उनाव ल' फरायो। प्रेसिडेन्सि कलेजनिफ्रायनो बिथाङा बि एल डिग्रिखौ मोनफुंनो हादोंमोन। दा बिथाङा बै समाव गावनि फरायनायखौ फोजोबखांनायनि उनाव बिथाङा उकिल हिसाबैबो खामानि मावदोंमोन। नाथाय उकिलखौ बियो बारा गोबाव सम मावाखिसै बियो गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि सानथांखिखौ लानानै खामानि मावनो आवगायलाङो। बेबादिनो बिथाङा जिगुजौ थामजिबा मायथायाइयाव आसामनि ट्राइबेलफोरखौ लानानै मोनसे राजखान्थि हान्जाद दायो। बे राजखान्थि हान्जाया जाबाय ट्राइबेल लिग जायखौ जिगुजौ थामजिद' मायथाइयाव दादोंमोन। आरो बै समनि मन्त्रि सयद सादुल्ला बिथांजों बिथाङा हाबा मावफादोंमोन। बेबादिनो बिथाङा बर'नि गिबिसिन एम एले मन्त्रि हिसाबै खामानि मावदों। बिथाङा हाग्रा बिफाननि मन्त्रिमोन। हाग्रा बिफाननि मन्थ्रिब्लाबो बिथाङा बर' हारिनि थाखाय गोबां हाबा मावलांनो नाजादोंमोन। बिथाङा मन्थ्रि जानानै थादोंब्लाबो गावनि थाखाय जेबो धोन नलद आरजिनानै लायाखैमोन। बिथाङा कंग्रेसजों एबा कंग्रेस राजखान्थि हान्जाजों लोब्बा दङमोन। थामहिनबा बियो कंग्रेस राजखान्थि हान्जाजोंनो थानानै खामानि मावदोंमोन। राजखान्थियाव थानानैनो बिथाङा बर' हारिखौ जौगाहोनो थाखाय गोबां हाबा मावदोंमोन। बै समाव समाजखौ फोसाबनायनि थाखाय बिथाङा जि हायो बे खामानिखौ मावलांदोंमोन जेरै- बर' हारिनि हारिमु राव थुनलाइ धोरोम बेफोरखौ फोसाबनाय एबा बेखौ साबस्रांहोनायनि थाखाय गोबां खामानि मावदोंमोन बेनि थाखाय रुपनाथ ब्रह्मआ बर' हारिनि थाखाय जोबोद गोनां एबा बेखौ गोसोखांनाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां बिथाङा थामजि बोसोर आसामनि मन्त्रि जादोंमोन। मेंनाय गैया जिरायनाय गैया बिथाङा मन्थ्रि जानानैबो हारिनि थाखाय खामानि मावलांदोंमोन आरो बिथाङा जिगुजौ द'जिस्नि मायथायाइाव
भारतनि पार्लियामेन्टनि लकसभानि सोद्रोमा थामिनबा एम पिबो जादोंमोन एम पि जानानै बियो बारा गोबाव थानो मोनासै बिथाङा जिगुजौ द'जिदाइन मायथायाइनि नैजिदाइन जानुवारियाव रुंसारि जायो दा बिथाङा रुंसारि जालांदोंब्लाबो जोङो बिथांनि माखासे आदर्श एबा मावफुंलांनायखौ जोङो साननो गोनां जायो एबा बिजिरनो गोनां जायो। बेखौ जोंनो गोनांथि एबा बर' हारिनि थाखाय बियो थरसे हाथरखि जानानै थागोन आरो इयुनावबो थालांगोन। दा आं